नोंथांनिसिम
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम गोजोन मोना बिलिनि हामलाय जासिहरबाय नोंथां
औ नोंथां जोंहा बिब्दिब्ला आं दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो होननानै फन हरनाय दंमोन आरो ना नोंथां
औ नोंथां
बिब्दिनो जोंहा बर'फोरनि जेनेबा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ औ दा जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ बुंनो थांब्लाथ' जों गुबैयै दख'ना बा जोंनि इन्दि फासार बा जोंहा जोङो सानजारिफोराहाय जों मेख्ला दख'ना होननानै अग्रं अग्रं होननानै बुङो नोंथांमोननिमहाय मा होनो आं मिथिला बेफोरखौबो जोंहा गायनायखौ नुनो नोंथां
औ नोंथां नुयो
औ नुयो आं न'आव थानायावहाय जोंहा अग्रं दख'नाखौ गान्नाय नुयोबा जोंहा जेरैहाय बे दख'ना लांगा दख'ना होननानै बुङो जों नाथाय जोंहा बायेरायावहाय गासै दख'ना होनबानो बुजिजोबो आरो ना बे लांगा दख'नाखौहाय बेखौथ' जोंहा औ जेरावबो माने गामियाव थानायावबो गानोबा जोंहा खालि न'खराव खामानि मावनायाव जोंनि सानजा ब बेनि सुबुंफोराहाय बे अग्रं दख'नाखौ गानो आरो ना बेनिफ्राय बिदिनो जोंहा गामियाव ओंखारलांब्लाबो बा ससे लामा ओंखार अब्लाबो जोंनो बे दख'नाखौनो गानो आरोना जोंनि लांगा दख'नाखौनो बिदिनो जोंहा बैफोर ख'नायाथ' जोंहा गोदो गोदायनि फ्रायनो आबै आबौमोना लाखिनाय जोंहा बिथांमोनाथ' मेगनजोंनोनानै जोंनि हाग्राफोरनि बा जिब जुनारफोरनि महर दाउ दावसिन दावउला बिबार हाजो हाला बिफां लाइफां बायदिसिनावनो जों आगर एरफबनानै लायदोंमोन नङा होमबा नोंथाङा
औ नोंथां
औ औ बेफोरबायदिनो दा जोंहा बिथांमोनाथ' जेबो सोलोंथाइ गियान गैयामोनबा फरायसालिफोराव थांनो मोनाखैमोन अब्ला बिथांमोन नाय एसेबां माने ओ ओरैबायदि बिथांमोननि मेलेमावहाय गोहो दङमोन जे बिथांमोना नुब्लानो बिनि ओमफ्रायनो साननानैहाय माबायदि जागोन बा खुन्दुंफोरखौबो साननो रोंङोमोन होननानैहाय बेबायदि सेबखांनानै लाखिनोबा जों बेयाव जेखौ बिदिनो कपि खालामनानै मेगनजों नुलाय नुनानैहाय
औ नों
बिसोरो नेमजों सानखांनाय बेसेबां ख नुआव बेसेबां माबायदि सोबा जागोन बेफोरबायदि हिसाब खालामनानै बेफोरखौ लाखिनायखौ नुदोंमोन आरो ना नोंथाङा
औ नोंथां
औ औ दा बिनि बेलायावसो बुंनो थाङ्ला दिनैनि सुबुंफोराव जों जोंनि लाइमोन फोर जेसेबां लेखा फरायायाव दावगादोंब्ला जोंहा बेफोरबायदि दानाय लुनाय बा आग आखाइफोरावहाय बांद्राय आखाइ गैया होननानै बुंनांगोन आरो ना। मानो होनब्ला अब्लाबो जोंहा माने दिनैनि मुगायाव दानाय लुनायाव आखाइ गैया होननानैबो बुंद्रायनो हाया मानो होन्ला जोंनि लाइमोनफोराहाय जिहेथु जोंहा सोलोंथाइ दङ ओंखायनो जोङो बैफोर आबै आबौमोना एरनाय आखाइजों बेफोरबायदि आगरखौ जोंहा दिनैनि मुगायाव हाय जोंग्रा बहि होननानै बुङो बेफोरबायदि बहियाव जेरै खुन्दुंफोरा थायो। बेफोरबायदि सोंखावनाय बा दाजाबनाय सि थायो आरोना बेयाव ओंखायनो जोङो बे हिसाननि खुन्दुं महरै बेखौनो साननानै बेयाव आगरखौ आगरनि फुदुंखौ सारनानै आगरखौ एरखांनानै लाखियो आरो ना खौ बेसेबां फुन्दुंबा मोननांगौ बेफोरबाय जोंनि सोलोंथाइ गोनां लाइमोनफोराहाय थानायानाय लायाव बिदिहाय बाहागो लाहैयो आरो ना नोंथां। बेनिफ्राय जोंना गोदोनि बायदिहाय ओ जेरैहाय सालखुन था न'आवनो दंफांनिफ्राय दाननाय बा औवानि दाननाय बेफोरबायदि ओ गोबां नुयोमोन ना दानि बेवहाय जोंहा बेखौनो नायनानैहाय माने गोदान टेक्न'लजिजों लहाफोरजों ओ जेरैहाय रासफोराबो गुनाफोर बाननानैहाय बा मिसिनखौ हारसिङौनो दां थानाय बा खेब खेबसेयैनो आगरफोरा एरखांजानाय बेफोरबायदि आदबखौ दिहुननायखौ नुबाय आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जेनेबा नोंथाङा मोनथिनाय ओरैनो आगर आखाय फोरबा मा मा दख'ना फोर दङ बा जोंहा दिनैनि मुगायाव गोबां दख'नाफोरखौ सि जोमखौ लानानैहाय बे होननानै बुंनायखौ गावबा गावनि हारसेैनो गोदान गोदान कम पानि दिहुननानै दाखांनानै गावबा गावनि ब्रेन्डनि मुं होदों आरो बेफोरखौ हाथाय बाजाराव फानहरदों आरोना बेफोरबायदिनो मा दख'नफोरनि जिउ ज दखनाखौनो बेफोरबायदि ब्रेन्डनि मुंखौनो दोननाय जायो आरो ना मोनथियो नोंथाङा खोन्थानाय खेबसे दख'नाफोरनि दा सानदि सोलिबाय थानाय बा मिथि
औ नोंथां ओ जोंना गोबौ गोदोनि दिनावथ' आबै आबौमोननि दिनावथ' जोंना बांसिनानो बिदिनो आगरफोरखौहाय फारौ मेगन आरो बायदिसिनानि बायदिसिना दावराइ फारौ मेगन बा बायदिसिना बायदिसिना आगर एरनाय जायोमोन गोदोनिफोरखौथ' बारा मोनथिबाङा नाथाय दानि दिनावहाय गोबां गोदान गोदान ब्रेन्ड ओंखारदों आरो ना नोंथां। जेरै जोंना बिबार फिरि ब्रेन्ड बा बायदि बायदि आरो ओ बायदि बायदि गोदान गोदान गोदान दख'ना ओंखारनाय जादों नोंथां ओ बेफोरबायदिनो आरो गोदान गोदान ओंखारलांबाय थागोन लोगोसेनो बेफोरबायदि दख'नाफोरखौ बांसिनानो दाम ओ दाम गोसा गोसायै फाननाय जायोबा गुबुन गेदेर गेदेर गलाफोराव हाथाय बाजारफोरावहाय लांनाय जायो बेफोरखौ। फाननानैनो दाना ओ फैसाखौ खामायनो हायो नोंथां। आरो आरो बेफोरखौ बांसिन बिसिनानो मेसिनजोंसो दानाय जायो बेफोर बायदि जि आगर एरनाय बिबार ब्रेन्ड बा जायखिजाया ब्रेन्डफोरनि दख'नाखौनो बांसिनानो मेसिनजों दानाय जायो जेराव गोबां दानाय जायो नालाय ओ आगरफोरखौ बे बिदिनो मिसिनफोरजों एरनाय खनसेखोनो बुरजा बुरजा एरनाय बेफोरबायदिहाय जोङो मिस सिंदों दानायखौ बांसिन दानिया खोनानो मोननाय जाबाय। गोदोनि दिनावथ' सालखुन्था बा टाथगालफोरजोंनो जों होसान दानाय जायोमोन नाथाय दा दाथ' बेफोर गासैबो मिसिंनि सो जाजोब्बाय बेबायदिनो नोंथाङा मिथिनाय बायदिहाय मा मा ब्रेन्डनि दख'नाफोर ओंखार खो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
अ आंथ' बिब्दिनो बुङोब्ला गोबां गोबांनो खोनानाय आर ना मानो दिनैनि मुगायाव जोंहा जेसेबांखि ब्रेन्ड दिहुना मानो अब्लाबो जोंहा जुदि सोरबा गामिनि आइजो फोरा बा लाइमोनफोरा सिख्लाफोराहाय आखायजों लानानै जायखिजाया सिखौनो बा फास्रायानो जा ख'नायानो जा बेखौ जुदि आखाइजों लानानै जोंनि जोंनि तात खाालाव जेरैहाय बे खौ आखाइजों दानानै जुदि जों दिहुननानै हाथाय बाजाराव फाननो हरोब्ला जोंहा बेफोरबायदि ब्रेड दख'नानिख्रुइ बांसिनसो मोनो आरो नोंथां बेफोरबायदि आखाइजों दानायफोरासो बांसिन माने मैखौ होजायो आरोना बेनि ओंखायनो आङो ब्रेन्डफोराव बांद्राय गोसो होआ आर ना अब्लाबो जोंहा जेनेबा खोनाबाय थानाय नुबाय थानाय बायदिसिना ब्रेन्ड फोरानो जाहैबाय जोंहा जेरैहाय बिबदिनो सिखिरिबो दङ नामाथाय नोंथां बेनिफ्राय बिदिनो आरो बिबार ब्रेन्ड फोर दङ बसुमतारि ब्रेन्ड नामा बेफोरबायदि जों खोनानो मोन दों आरोना बेनिफ्रायनो गोबां खोनाबावदोंमोन अब्ला माने बावलांबाय आरो ना दङ बिब्दिनो माने गोबां दिहुनबाय आरोना जोंनि लाइमोनफोरा थेवब्लाबो जोंहा जोंनि सुबुंफोरा खौबोै सापर्ट खालामनो हाया मानो होनोब्ला होखानांगोन बिसोरबो बिथांमोनाबो जोंनि बर' हारिमुखौहाय गोजौ थाखोआव लांगासिनो दङबा जोंहा जेरै जिनेसनि लामायाव हाबनानै बिथांमोना दिनै बेफोरखौ अनलाइनाव फानहरनाय बायनाय बेफोरबायदि आदबखौ दिहुननानै गोबां गुबुन हारिफोराबो जोंनि दख नाखौ समायना नुयो जोंनि दख'नाखौथ' गासिबो फसायखायो थां बायदिसिना गाबनि थादेरनायखायनो गासैजों समायो बेखायनो गुबुन हारिफोरा दाना अनलाइनाव मोननायखायनो बिहरो आरो गाननानैहाय बायदिसिना भिडिअ फोर बा बेरायनायफोर बा हाबाफोरावहाय गाननायखौ नुनो मोनो आरोना
औ नोंथां
जोंहा गोदोनि दिनाव आबै आजौमोनाहाय जेरै बायदि रोङामोनब्लाबो बेफोरखौ लाखिलांबाय बिदिनो जोंहा लाइमोनफोरा दिनै होननायजों लोगोसे बेफोर आइडियाखौ माने लानानैहाय जोंहा आखायजों दानो रोङाब्लाबो मेसिननि गेजेरजोंनो जोंहा गावनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय जोमखौहाय लाखिलां आरना नोंथां
औ नोंथां।
बिदिनो जेनेबा जेरै आं आरोबाव बुंनो सानो जों इन्दि सिफोरा बेफोरनि सोमोन्दैबो नोंथाङा हायोबाथाय एसे बुंनाय होनो हागोन।
ओ औ नोंथां ओ जोंनि बे इन्दि जिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना ओ मोनसे ओ खुन्दुं हिसाबैहाय ओ जेरै जोङो लाथा एम्फौ लाथा एम्फौ खौ फिसिनानै जोङो जेब्ला फिस फिथोब खायो बे फिथोबखौनो जोङो इन्दि खुन्दुं बाहायनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ ओ सानानै मुस्ला ओ मुस्रा बा फमफ्लायाव सानानै जोङो बिदिनो सोंनाय जायो लोगोसेनो आरो ओ जोङो बे इन्दि जि खौनो फालि आरो दख'ना बायदिसिनाफोरखौबो जोङो दानाय नुनो मोनो आरो लोगोसे दानि इन्दि जियाथ' गोबां ओ ओ गोबां रोखोमनि दिजेन बा गोबां रोखोमनि ओ आगरफोर बेफोरबायदिबो जोङो बेफोर इन्दि जियाव होनाय नुनो मोनबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बुं नोंथां लोगोसेनो आरो बे इन्दि सिया गोबां ओ गोबां रां ओ मोनो आरो बे जि इन्दि जियाव। ओ इन्दि जि। खौबो बेबायदिनो थातखालफोरावहायबो दानाय जायोमोन। नानै दानिया मिसिंआवबो ओ बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरोना नोंथां। ओ नाथाय ओ जोंनि बे मिथिङाव दानायनिफ्राय ओ आ होमबाबो ताथकालजों दानाया बेफोर दानाया मोजांसिन जायो होननानै
थानांगौ जोंहा फारागखौ नुनो मोनो गोदोनि जि जोंहा ओरैबायदि ओ समायना गुरैयोमोन नाथाय दानि इन्दि जिफोरा जेनेबा जोंहा बै जेरै माथानि सिखौ ओ नुयोना मायदि होनानैहाय ओ जेरै गोरा जानाय बेफोरबायदि एसे नुनो नुनो मोनो आरोना आरो जोंहा बे इन्दि सि इन्दि खुन्दुङानो ओरैबायदि बेसेन गोसा गोदोनो बेसेन गोसाखा होननानै दाथ' बांसिनसो गोसा जागोन बेखायनो जोंहा बे इन्दिनिनो इन्दि मिक्स फास्राफोर दिहुनाय नुनो मोन्दों आरो ना माने ओमफ्राय इन्दि नंद्राया इन्दि एसे होदलानानै गुबुन खुन्दुं होयो आरोना बेफोरखौ जोंहा खम बेसेनावनो मोनो अबलाबो एसेबांबो खम नङा बेफोरबो जेरैहाय जिबा जिबाजौ जिद'जौ बेफोरबायदियाथ' एसेबांबो खम गैया नालाय जोङो नायनो थाङोब्लाथाय बेफोरबायदि बेनाव जोङो ओ जेरैहाय जोंनि थार इन्दि जिखौ मोननो थाङो आरो ना नोंथां। मानोना गोदोनि इन्दि जिया ओरैबायदि समायना जे बे जिखौ जोंहा दै गुसुजोंबा सुनोबो हाया बिदि होननानै बुङोमोन आरोना जोंनि बिमा बिफाफोराबो। बुङो आरोना बेनिफाय बेखौ गोदोनि जाय थार जिफोरखौनो जोंहा दै फुदुंनानैसो ब्र'नाय जायो बेफोरबायदि बुङोमोन आरोना अब्लासो लायनो साफा जागोन।
औ नंगौ।
बिदिनो जोंहा इण्डिया म जोंनि हारिनि जेराव बाहायजा आर'नाइफोराव दिहुनबाय बिब्दिनो जेया जोङो आलासिफोरनो
औ नोंथाङा
औ खालामनानै गालांखानो हाया नालाय जोंनि हारिनि हारिजों थाफाखानाय बेफोरो गोथौ सोमोन्दो। बेखौ लांफखाननांगोन जोङो।
औ नोंथां।
औ दा बिब्ला नोंथां दोनथ नोसै नामा जा बजाय
औ नोंथां।